नोंथां औ नोंथाङा दिनै मानिबागै रायलायगोन औ नोंथां
खोनादों ना?
नोंथाङा दिनै मानि बागै रायलायगोन?
औ नोंथां औ आंनाथ' दा टपिकआ बारा मोजां गैथ'वा दे नोंथाङा बे गोसोखांलाय मा टपिकखौ रायलायनो।
ओ आ बिसानो जोङो ओ मानि बागै रायलायबा मोजां जागोन ओम आंनि साननायाव जोङो जारिमिननि बागै रायलायबा मोजां जागोन नामा?
औ औ औ जागोन दे नोंथां नोंथाङा एसे बुंंना होलाय।
औ अबे मोनसे जारिमिननि बागै जुदि रायलायनो बा जोङो जोङो जोंनि आसामनि बागैनो रायलायनिसै खोमा दां।
औ औ औ दे जागोन दे
फास्टावनो आङो जागायजेननोसै ओ माब्ला बेयो माने बोरै माने मिज'राम आसामनिफ्राय माने इयो गावस्रालांनाय सिगाङावथ' बिजरामाथ' आसामजोंनो दंङोमोन ना।
औ औ मा मा होनदों नोंथां खोनसे बुंफिनलाय।
ओ बोरै माने मिज'रामा आसामनिफ्राय माने ओंखारलांनाय माने।
औ
आङो देटफोरखौ बारा मोजांङैनो गोसोआव गैया नाथाय नाइनटिन ओ फिप्टिनि फिप्टि सिक्सटि बि टाइमाव औ बे समाव माने दानि मिज'रामखौ बै समाव लुसाइ गोजोरसिन होननानै बुङोमोन आरो। रुलसा हिल्स ड्रिस्टिक होनोमोन आरो बै समाव।
औ औ औ
अ जेब्ला इंराजफोरा माबाखौ ओ इण्डियाखौ गारनानै थांदोंमोन अब्ला माने बेखौ लुसाइ हिल्स डिस्टिकनिफ्राय थांदोंमोन आरो। ओमफ्राय ओ आसामनिनो मोनसे जिल्लामोन आरो बियो।
औ औ
ओमफ्राय ओ बे समाव ओ खोनसे मा जाखो ओ गेजेरावबो बिराद औवा बारिफोर दंमोन आरो ओमफ्राय औवा बारियाव मा जाखो औवा बिबार बारबाय औवाफ्राबो बिराद बोरो बै जांनालाय बोराय बोराय औवायाव माने औवा बिबार जायो आरो।
औ औ
औवा बिबार जाबाय ओमफ्राय बै ओ औवा बिबार जानाय नुनानै बै बिनि लकेल मिउजि मानसिफोरा बिसोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो जेब्ला माने औवा बिबारा बारो अब्ला एन्जरनि माबाया पपुलेसन बिराद बारायो।
औ औ
आरो जुदि पपुलेसना बिराद बारायो अब्ला माने जानाय लोंनायाव बिराद माने उसुबिदा जायो आरोना मानसिफ्रा जानो जेबो आ मोजां मोना माने एन्जरफ्रा मे सब गरबार खालामजोबो माइरं साइरं न नंलाय नयाव
औ
ओमफ्राय बेखौ नुनानै मिज'रामनि मानसिफोरा लिडारफोरा ओ आसामनि जि मन्थ्रिफोर दं बिसोरखौ होनहरबाय आरो अ दे जोंनि बे मिज'रामाव बिदि आसरि लुसा हिल्सआव बिदि जागासिनो
ओं ओं
जोंखौ एसे माबा हेल्प खालामदो दा माबा जोंनाव माबा जासिगोन नै औवा ओ बिफांफ्रा बिदिनो बिबारबारगासिनो दा एनजरफोरनि माबायाबो बारायसिगोन। जोंखौ हेल्प खालामदो ओमफाय जोंनि आसामनि लिदारफ्रा सानबाय। है बिसोरलाय ट्राइबेल मानसि बिसोरो जाम्बा जाम्बा बिदि खोथाखौ होलायबायदों। बिदि अ माबाबाबोलाय बिदि जायो नामा होननानै फोथायासै माने अन्ध' बिस्सास होनना सानबाय आरो।
औ औ
ओमफ्राय मा जाखो दसे उनाव थानानै बिदिनो सय मास थानानै
ओम
माने गोबां माने एन्जरनि माबया पपुलेसन बिराद बारायबाय। ओमफ्राय माने आं इयाव जानाय लोंनाय दंमोन बिनि मैगं थाइगं दंमोन। ओंखाम ओंख्रिफोर दंमोन सब माने एन्जरा बर'साब जाय ओमफ्राय जानायनि एखदम माने आंखाल जाबाय आरो
ओम ओम
ओमफ्राय बिदिनो माने आंखाल जानानै गोबां मानसिफोर थैयबाय।
ओम
माने मा जायोमोन माने जेब्ला ओ ऐन्जरा माने बैयो? औवानि बेगरखौ जागोन ना। फिथाइखौजागोन अब्ला माने बिनियाव एसे माने बायलजिक गोखलैसे माने माबा फैयो आरो ना बेयाव स हरमनाेल इमबेलेन्स जायो माने बेयाव माने माबा जाबाथाय माने ओ पि जि हिन्जाव फिसा जागोन ना।
औव
बियो माने थाबनो देरो आरो थाबथाबनो देरनानै थाबथाबनो गथ' होयो आरो माने बिराद मेचयर जायो माने थाब। थाबनो थाबनो गथ'सिगोन आरो बेनिफ्राय बै गथ'फ्राबो थाब थाबनो देरसिगोन। बिनिफबा थाब थाबनो मिटर जासिगोन आरो माबा ओ फथ' होसिगोन बिदि माने गोबां बारायो माने।
औ औ नंगौ नोंथां ओ दा आंबो औ
ओमफ्राय बै समाव मा जाखो? ओ मिज'रामनि मानसिफ्रा माने इण्डियानि एगेन्सटआव रिगल खालामबाय आरो ना जोंङो एसेबां माने जानो लोंनो मोनाखै।
औव
माजांयै नोंसोर जोंखौ हेल्प खालामाखै आरो जेब्ला जोङो नोंसोरा हेल्प बिदोंमोन। होनदोंमोन जोंनियाव फन फैगोन होननानै नोंसोर हे्प खालामासै होननानै। ओमफ्राय बिदिनो रिपर् खालामबाय आरो रागा जोंनानै ओमफ्राय दा थमा खालामबावनो गोदो गोदाय माने सोर माब पिसफुलि प्ररेस्ट खालामदोंमोन आरो मिज'रामनि मानसि
औ औ
ओमफ्राय बै समाव आ गभनेन्टथ' बा मा खथिल खालामनोसोनना ओंखनो बिसोर आरम्रिखौबाय आरो आरमस्रि खालामबाय बिसोरो आ सिगर खालामनानै बै समाव सिक्सटि ओइद ना मायाव
औव
माने मिज'रामखौ माने इण्डियानिफ्रायनो माने बखाखाबाय आरो बिसोरो सत चनथ थाखाय जेसेबां लामाफोर दंङ सब बन्द' खालामजोबबाय बिसोरो
औव औव
जेब्ला बड'फा खालामजोब्बाय अब्ला मा खालामखो इण्डियान गभमेन्टआ आं थिनहरबाय बेयाव बै समाव माबा सेममानिक स दंमोन। माबा मिथि ज माने बै सम माबास ग जायाखैमोन आरो ना बे समाव मा चिफ मार्सेल जायाखैमोन आरो बे टाइमाव बिदि सासे लिडाराबासो माने लथ्रेलि माबा खालामबाय खालामसुनानै माने माबा अ अ जिल दनि बिसोरखौ फेजेनबाय आरो होननानै फजनायनि उनाव मिल मिलइटडनि लिडारफोरा माने माबायाव बांलादेशआव थांलामबाय बिनि उनाव अ एसे गोबाव थांनानै ब माबा मिज'नि जेसेबां लिडारफोर दंमोन मिज' नेसनेल आर्मिनि
औ
नेसनेल लिदारफोर दङ बयखौ लिंहरजोबा लेंहर सुनानै मोनसे थिटि खालामो बिसोरजों फारसेनो माबा मिलामनो बे सिफलिमजरामखौ जानाया आंनाव गोसोआव दं आरो माबा आसाम आसामिस लेंगुवेजखौ माने औ बियो हारसाफोरा माने जसिबां आसामनियाव जेसेबां एरिया दङ सब जायगायावनो माने इमपस खालामनो नागिरदोंमोन आरो बेनि थाखायबो माने बेनि थाखाय भुल जादोंमोन आरो माने फुल फ्लेस आसामिस लेंगुवेज खौ माने माबा खालामनो नागिरदोंमोन आरो बे ताइमाव
औ औ आं आंनि मिथिनायाव जेनेब्ला जेब्ला भारतआ ब्रिटिसफोरनिफ्राय उदांस्रि जादोंमोन जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइयावहाय बे समावहाय जेनेबा मिज'रामा आसामजोंनो दङमोन होननानै आंबो मिथिदों आरो बेखौ जों लुसाइ हिल्स डिस्ट्रिक्ट ना बोरैबा होनना मिथियोन नङा होनोमबानदां
औ
औ औ नोंथाङाबो जेरै फोरमायलांबाय जेनेबा मा मा जाथाय जालांदोंमोन बेफोर उनाव जेनेबा मिज' मुभमेन्ट जालांदोंमोन ना
औ
औ बिनिनाव मिज'रामा मोनसे इउनियन टेरिटरि जाबायना दायो
माने बै ताइमाव माने जेब्ला बै टाइमाव माने इन बान्दोंमोन आर ना फार्टआव जेब्ला माबा मिज'राम माबा बोखारदोंमोन अब्ला माने स्टेट नङामोन आरो बेयो बिदिनो दस बोसोर आरो हा
औ आं साननैसो सिगां नायनाय बायदिब्ला बियो जिगुजौ स्निजिनै मायथाइयाव जादोंमोन खोमा
जानो आंहाबो गोसोआव गैया माने
औ औ आं बिदि एसे सानदों आरो माने औ बिनि उनाव बियो औ स्टेट जानायाथ' दायो बियो जिगुजौ दाइनजिस्नि मायथाइयाव नैजिथामथि स्टेट जाबाय होननानै आंबो मिथिदों आरो
औ
औ बेयो मोनसे दा गोबांनो डेभेलप जाबाय मिज'रामाथ' दायो औ गोबाङानो डेभेलप जाबायना दाथ' मिज'रामाहाय
गोबाङानो डेभेलब जाबाय माने ओ गेजेराव होननो थाङोबाथाय बिसोरनो बांसिन डेभेलपसिन खोमा दां
औ औ गोरोंसिन सुबुं अनजिमा थानायावबो बेनो बायदि मोनदोंमोन आङो
औ
बेयो सेथिना नैथि मबेबा मोनसे नाम्बाराव दंमोन आरो जेनेबा
औ
लिटेरेसि रेटआ बुहुत गोजौ माने बिसिनिया औ औ
माने बिथांमोननि पपुलेसनाबो एसे खम ना
औ औ
ओंखायनो माने बेखौ सालायनायाबो बारा गोरा जाया
औ बिसिनिया ओ नाइन्टि पारसेन्टआनो माने फरायनो लिरनो गोरों आरो
औ
औ बिब्दिनो बिसिरनाथ' दा गोबां डेभेलप जालांबाय बिसिनि माबायाबो बहुत मोजां ना? नेचाराबो बहुत मोजां औ आं औ थांफेरनो मोनाखै अब्लाबो बिनि जेनेबा भिडिअफोर ससियेल मिडियाफ्राव नुनाय बायदिब्लाथ' जायगाफ्राबो बुहुत साफा डिसिप्लिन
बिब्दिखौ नुनो मोनदों आरो आङो
आंनि साननायाव जों खेबसे थांनानै फैनांगौ नामा मिज'रामाव?
औ औ मिज'रामाव खनसे जोङो नायनानै फैयोब्ला जों गोबां माने जियो जिहेतु जोंनि आसामजों जारिमिनजोंबो सोमोन्दो दं नालाय
औ
बेखायनो मालाबाफोर जुदि समफोर मिलायोबा जों थांनानै फैनो हायो आरो
आं खोनानि मथेबा बै दावहा जानाय समाव इन्दिरा गान्धीयानो माव बेयाव प्लेनाव बम्ब खानानै मिज'रामाव खोलैदों होनो
औ आं जारिमिननि एथबां ओ औ औ
खौ लानानै जेब्ला माबयाव ओ बिनि मन्थ्रिफोरा आरो जि ओ मिनिस्टारफोर दङ बिसोरो इन्दिरा गान्धीखौ होनदोंमोन अब्ला इन्दिरा गान्धी बुंदोंमोन नो ओ जोङो बिदि बम खोलैयाखै जोङो बिदिनो जानाय लोंनाय बुस्थुफोरखौसो खोलैदों होननानै मिज'रामनि मानसिफोरनि थाखाय जेब्ला सासे जोंनि आसामनि एम एल ए थांनानै नायहैयो अब्ला नुयो माबा ओ प्लेननिफ्राय बमसो खोख्लैदों मोननैसो बिदिनो बे बेलासिम बम दंमोननो बेखौ फट' साबायनानै इन्दिरा गान्धीनो हरदोंमोन नो बा सोंदोंमोन नो बै समाव जेन' ओ नैबे मा धरननि बियो ओंख्रि बियो जायखौ जों संना जानो हागोन
औ
बुस्थुखौ बोरै संना जायो दे होननानै
औ औ
जादोंमोन माने बै समाव माने दाबो दा नैबे समावबो माने ओ जोंनि जि भारतनि संबिजित दङ बिनि मथेबा जोंनि इण्डियानि टेरिट'रिनि सिङाव माने बिदि प्लेनफोरजों माने बम खोलैनो मोना माने
औ औ औ
आरो बे इलिगेल माने बा ओ जि खालाम खालाम माने बिदिनो फाइटार जेरट बे हेलिकप्टारफोरजों माने बिदि माने ओ अख्रांजों माने बिदि बमफोर माने खोलैनो मोना माने
औ औ औ दा नोंथांजों रायलायनानै गोबां आसामनि आरो मिज'रामनि जारिमिनखौ आं मिथिनो मोनबाय दा नोंथां नै जोंना समाबो जालायबाय औ जों उन आरो सुबिदा मोनबावोब्ला जोङो रायलायबावगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो
औ दे‌ नों
थां गोजोन्थों
गोजोन्थों।